हेलौ-
औ नोंथां।
ह हेल'
हेलौ-
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दा-
हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
फ्रि दंना नोंथाङा?
औ नोंथां।
अ अब्ला मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ उम होनबा नोंथाङा आबाद मावनाय आयदानि सायाव फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
अ फोरमायदो बिदिब्ला नोंथां।
ओ आबादा जाबाय मोनसे ओ सुबुंनि सुबुंनि जिउ खुंनाय लामायाव हेफाजाब होग्रा मोनसे गोनां बेसाद जायखौ मावनानै सुबुंफोरा गाव गावनि जिउखौ खुंबोदों आरो आबादनि गेजेरजों मुवा बेसाद गावनि देहाखौ सुफुंनो थाखाय बाहायनायजो आबा जाबाय मोनसे
हेलौ नोंथां खोनादों ना?